औ नोंथां बुं
औ खोनादों नोंथां।
नोंथांनि मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सोलाबगोन ना।
औ हागोन नोंथां बुंदो मा टपिक।
आं सोलोंथाइनि सायाव बुंनो सांसदों सावरायनायाव
औ
आंबो मोनसे बिदिबा
औ नोंथां
सोलोंथाइनि सोमोन्दै गुवारैनो सोलोंथाइ बेबायदि राव बे सोलोंथायखौ जों स्कुल कलेज आरो इउनिभारसिटियाव मोनो बेहाय मोनसे खामानि सम मोनो बेहाय बे सोलोंथाइनि थाखाय मोनसेबो बायसानस फोरोंसालिनि गोनांथि गैया ए
औ खोनादों नोंथां बुं
नोंथां
खोनादों नोंथां बुं औ
बे गुबुन गुबुन गोनांथिखौ मिथिनो हागोन ह
औ नोंथां खोनादों
बिखोमा जेबो दै गोसोम रुपनाथ ब्रह्मनि लामा दिन्थिनाय बेयाव बर' समाज सोलोंथाइखौ जेबो जिंगा
औ नोंथां खोनादों
दानि मुगानि सोलोंथाइ दिजिटेल थासारिनि जादों इन्टारनेट ए आइ आरो कम्पिउटारनि बागै सोलोंथाइनि लामा मोनसे गोदान रोखोम जादों जों गोदान सोलोंथाइखौ नि थाखाय स्मार्ट क्लास आरो अनलाइन लार्ननिंखौ लानांगोन नोंथाङाबो ससे बुंनायसै नोंथां
औ ओ सो खोथाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनां सोलोंथाइजों जोङो गोबां रोखोमनि गियान मोननो हायो सोलोंथाइ खौ जोंनो जेरैबो बिथिङाव नांगौ ओ मानो होनोब्ला जोंहा सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो माखासे ओ गियानफोरखौ मोननो हायो नोंथां।
ओं
ओ सोलोंथाइखौ जोङो बिजाब फरायनानै मोननो हायो। सोलोंथाइजों जोङो। गोबां गेदेरमा सुबुं जाहैनो हायो। सोलोंथाइजों ओ जोङो
ओ सोलोंथाया जोंखौ गोबां खामानियाव बा गोबां। देरहासार जानायाव जों खौ मदद खालामो ओ सोलोंथाइखौ जोङो
दे बुंबायथा नोंथां।
फरायसालिफोराव ओ मोनो सोलोंथाइखौ जोंनो फोरोंगिरिफोरा फोरोङो आरो लोगोसे बिमा बिफाफ्राबो सोलोंथाइ लानायाव जोंखौ गोबां हेफाजाब होयो। ओं सोलोंथाइनि गेजेरजों जोङो जोंनि समाजनि माखासे ओ सुबुंफोर जायफोर सोलोंथाइ मोनै बिसोरखौ जोङो बुजायनो हायो लोगोसे जोंनियाव ओ सोलोंथाइ गैयै सुबुंफोरनियाव माखासे खोमसि फोथायनायफोर थायो बैफोरनिफ्राय जोङो सोलोंथाइ मोनोब्ला ओ गोजानाव बा जानगार आव थानो हायो आरो नोंथां ओ बेबायदिनो जोंना सोलोंथाइ लानायाव हौवा हिनजाव जेनिबो फाराग गैया आरो नोंथां ओ गोदोनि समाव जोङो हिनजावफोरखौ बांद्राय बेबायदि सोलोंथायाइयाव ओ बाहागो लाहोनाय बा सोलोंथाइ लाहोनाय नुनो मोनामोन। नाथाय आथिखालाव जोंनिया हौवाफोरजों समानैबो हिनजावफोरा समान समानै सोलोंथाइ लाफानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां। नोंथाङा एसे बुंबावदो नामा सोलोंथाइनि सोमोन्दै हेलौ नोंथां नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों दे बुं
औ नोंथाङा एसे फोरमायनानै होबावदो नामा? हेल' नोंथां माथो सिरिसो जाखो?
नोंथां
औ
नोंथां
औ नोंथां
दे
हा?
नोंथाङा आंनि माथोखौ खोन हैैयाखै नामा? हा?
सोलोंथाइ एबा फरायसालि गियानाव बाहागो लानाया सुबुं जिउनि बयनिख्रुइबो गोनांथार आरो गोनां सम्पद। बे ऐंगार हायि अंग। जिउखौ साबाय लामायाव लांफानायाव सोलोंथाइनि बिफायानआ बयनिख्रुयबो गुबै सोलोंथाइ गैयै सुबुङा मोसौ एबा जिब जुनारफोरजों समान होना सानजानाय जायो।
खोनादों नोंथां खोनादों
सोलोंथाइनि रोखोमफोरनि सोमोन्दै बुंनो सान्दों आङो सोलोंथाइखौ साधारनै मोनथाम बागाव राननाय जायो। थि सोलोंथाइ बेखौ फरमेल इडुकेसन होननानै बुङ इंलिसाव गनायथि लायोै सोलोंथ बेखौ इनरमेल इडुकेस होनना बुङो। होननानै बुंनाय जायो।
औ।
आंखौ बियो फरायसालि कलेज आरो बिस्व' बिद्दालयफोरनि दारै मोननाय। मोनसे रोखोमनि सोलोंथाइ।
औ।
नायथिनाय सोलोंथाइ बे सोलोंथाइखौ मानसिया नोगोर, न' बां, न'खर लोगो आरो आबहावानिफ्राय मोननाय जायो। नेमखाय थि थांखि आरो समाव फरायसालियाव थाङाब्लानो जेरै खामानि संनानै फरायनाय सोलोंथाइनि गोनांथार नोंथां? हेल' नोंथां।
औ नोंथां।
गियान आरो बेनि सोमोन्दै बुंनोसै आं सोलोंथाइया सुबुं जिउआव गियान होयो आरो जुदि मानसिया सोलोंथाइ लायोब्ला बिहा गावसिनि बुद्धि आरो रोंगौथिया बारायलांगोन, न'खर आरो समाजनि जौगानाय बेनि सोमोन्दै बुंनोसै आं नोंथां। सासे सोलोंथाइ गोनां मानसिया गावखौनो गाव लोगोसे न'खर आरो समाजखौ मोजां लामायाव दैदेननो हायो। हेल' नोंथां।
औ नोंथां बुं?
रांखानथियारि थासारि जौगानायनि सोमोन्दै बुंनोसै आं नोंथां। मोजां सोलोंथाइ थानाय मानसिया गाहाय साख्रि बेफार बानिज्य एबा गुबुन राहाजों न'खरखौ एबा गावखौ रां रुफानि भारजों स्ट्रं खालामनो हायो। बेले बेजे एबा बायदि अननायनि गसंनाय सोलोंथाइया सुबुंफोरखौ मोजां आरो गाज्रिनि फारागखौ मिथिनो मदद खालामो। बे समाजनि गाज्रि खान्थि आरो खोमसि साननायफोरखौ फोजोबनो हानाय जायो। एबार फोबनायाव बुंनो सानो नोंथां जोंनि बर' समाजनि जौगानाय फाय बोसोर गोनांथिथार दं। खोनादों दा नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
जोंनि बर' समाजनि जौगानायनि थाखायबो सोलोंथाइनि जेबो गोनांथि गोनांथारखि दं सोलोंथाइ गैयाब्ला समाजा खोमसि नोंथाङा खोनागासिनो दां
खोनादों नोंथां खोनादों
हेल' नोंथां बे बाथ्राया बय
नोंथां
बिदाय होननाया जोंनि समाव देरसिन खालायो।
खोनादों नोंथां।
नोंथां। नोंथां
खोनादों नोंथां बुं
दिनै सरानिखौ बेखिनियावनो दोन्थ'गासिग आं उनाव लोगो मोनलायफिनसिगोन हेल'
औ नोंथां
अ
खोनादों नोंथाङा हेलौ नोंथां
बिदिब्ला नोंथां दिनैनि सावरायनायखौ एसेयावनो दोन्थ'नोसै नामा खोनादोंना नोंथाङा